हेलौ खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों
मा खौरां?
ओ खबराथ' मोजाङानो। दा जों नोंथांजों दोरोङारि हाबानि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
ओम हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ
ओ दे होनब आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनि
औ दे नोंथां देलाय।
ओ जोंनि दोरोङारि हाबानि सोमोन्दै नोंसोरनिथिं माबायदि फालियो खोन्थानो हागोन नामा?
अ थारैनो हागोन दोरोङारि हाब हाबा होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' हारिनि जि हाबा हुखानि सायाव थानाय आसार खान्थि आरो बेनि फालिथाय बेफोरो फ्राय गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय थेवबो दासि बो। माखासे दोरोङारि खान्थिफोरखौ बर'नि गामि गामि सोलिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथां। ओ बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि। ओ। हाथासुनि खुरनाय हाबा। लोगोसेयैनो। दासिमबो बिबान बानलायनाय। हाबा गोलाव हाबा गुसं खान्थिखौ एफा एनै नुनो मोनो। नोंथांमोनथिलाय माबायदि हाबानि। खौराङा।
हो मा होनदोंमोन?
अ नोंथांमोनथिंबो दोरोङारि हाबानि नेम आसारखान्थिफोरा माबायदि होननानै बुंदों?
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो जेरैबायदि गोदोनि बायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि हाबा होनोब्ला हाथासुनि खुरनाय जेराव। ओ हाथासुनि खुरनायाव अनला ओंख्रि संनानै हिनजाव गोदाना गिबिसिनै हौवा गोदाननो ओंखाम संनानै एबा ओंखाम खुरनानै जाहोनाय बे ने। खान्थिखौ दासिमबो नुनो मोननाय। जायो आरो।
अ। थेवबो जोबलांदोंना जोबलाङाखै गोदोनि आसार खान्थिफोरा?
आथिखालावथ' बर' जोंनि बर' गामिफोराव गोबाङानो खम नुनो मोनसै। आथिखालाव गोदान मुगानि। जिबायदि हाबा खान्थि सोलिनाय बेबायदिजोंसो हाबाखौ खुंनाय नुनो मोनसै आरो गोदोनि बायदि एसेबां नुनो मोननाय जालिया।
ओम ओम ओरैनोथ' गोदो हिनजाव गोदान हौवा गोदान गाननाय जोमनायफोरखौबो रायखांजागोन नामा नोंथां नोंथांमोननिथिं माबायदि गानो जोमो आरो। दा माबायदि गानो जोमो।
औ गोदोथ' हाबा जानायाव हौवा गोदाना बर'निनो आंगो गानग्रा जि गामसा आरो गस्ला गिन्दि गानोमोन। थासारिजों गोरोबनाय गोदान गोदान रेस बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनसै जेरैबायदि।
औ।
ओ लंपेन्ट गस्ला आरो मा होनो कुरथा बेफोरबायदि हिनजाव गोदानफोरखौबो बेबायदिनो नुनो मोनो जे गोदोनि। समाव दोरोङारि हाबा खान्थियाव नुबोनाय बायदिबाथ' हिनजाव गोदाना दख'ना थाव सि गांथारनांगौमोन नाथाय आथिखालाव बिनि सोलायै गोबां गोदान मुगानि माखासे। दख'ना दिखुनथाइफोरखौसो गाननाय नुनो मोनो आरो।
थारैनो नंगौ जोंनि बेवहायबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै दोरोङारि हाबा खान्थि होननानै बुङोब्लाथ' ओरैनो जोंनि बर' हारिनि नेरसोनना गोदो जि दङमोन बेफोरनो थाथारनो नांगौ। थेवबो। दिनैनि गोनोखो। आखोरि मुगायाव बर' हारियाबो जोंनि गामि गाखोला थानाय मानसिफोराबो सोलायलांनो हमबाय आरोखि। सिखावफोरालाय माबायदि नोंथां नोंसिनि हजोंहाय।
ओ बैराथि होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि समाव हिनजाव गोदानखौ बरायना लाबोनो थाखाय सानै बैराथिनि गोनांथि जाथारमोन। आरो गोबां हाबानि खान्थिफोराव बैराथिफोरानो गय राननानै होनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिख खालनि मुगायाव बेबायदि बै राथिफोर लालायनानै गय रानना होनायखौ जोबोद
नु मोनलाय जलिया आरोखि उम उम
थो मा दङ।
बारलाम्फानि बिबान राननायखौ गोसोआव दङ ना नोंथां
आदसा गोदोथ' दङमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनलिया बेनिखायनो एसेबां गोसोआव गैलिया
औ औ बारलाम्फा बादि हाबायाव बिबान बाननाय आरो हाब बानि गोबां नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय थासारिया दिनै गैलिया बेखायनो ओनसोल लायै ओनसोल